औ नोंथां।
औ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायथि जासिहरबाय।
उम नोंथांजों मोनसे गुबै एबा मोनसे खोथा लानानै ओ सावरायनो होनना फैनाय जादों सावरायजागोन दा? औ दा जोंहा गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ आइजो माहारि एबा हिन्जाव माहारिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरब फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
हागोन नोंथां ओ आायजो माहारि होननानै बुङोबा जों बिमा माहारिखौनो बुंनो हायो नङा होनोमबा नों थां। ओ जोंहा सासे ओ गिबियाव जोङो मानसिया जोनोम जा जोंना नङा होमबा? बिनि जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा आइजो‌ जे माहारिनि बिफाव थायो। जों मानसि हि हिसाबै जोङो थांनानै थानायाव जोंहा बिमा माहारिनि जोबोद गोनांथि। नङाब्ला जोङो बिमा माहारि गैया अब्लानो जोङो माखासे गोदाव सोराव जानाय नुथायखौ नुनो मोनो। ओ जोंहा ओ जोङो मानसि जिया मोनसे ओ खान्थि दङ' जोनोम होनाय एबा आजायनाय खान्थि। बेनि सिगां जोङो ओ सासे ओन्दैया बा गथ'आ बिमानि उदैयाव द' दान ओ गु दान थानाय जायो नङा होमबा नोंथां। ओ बे बे समावनो बिमाया ओ गावनि गथ'ओ जोथोन लाजेनो गावनि उ ङाव थानाय गथ'खौ जोथोन लाजेनो आरो जाहाथे बे गथ'आ मोजां जायो आरो जाहाथे बे म ग थ'नि देहाया खाजा बा नायनिफ्राय लानानै माखासे माखौ जानांगौ माखौ जानाङा बे खौ नायनायनिफ्राय लानानै बेनो गुदिनिफ्रायनो जों ओ मा होननानै बुनो जोथोन लाजेनो आरो। बेनि उनाव जेब्ला जोनोम जायो बेनि उनाव माखासे बि समानो जाहैबाय बिमानि आखाइयाव बिदिनो गथ'नि देरनाय, गेलेनाय, राव सोलोंनाय आरो माखासे आखु गासैखौबो जोङो बिमानि फ्रायनो सोलोंजेनो बेबायदिनो जोङो ओ ग बिमाया गथ'खौ जो जोनोम होनायनि उनाव आखायाव ला नानै बा बामनानै बा बानानै जोङो ओ मोस्रोम जोसि, मोज्लाय जोसि बेबायदिनो अनसि अनसि ओ गोलैसि माबा जासे जोङो बिमा माहारिया जोबोद जोथोन लायो आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला गथ'वा मानबायनो रोङो बा थाबायस्लिंनो रोङो अब्ला गथ' खौ जोङो ओ बबेयावबा गोलैसि बबेयावबा थांसै दैस्लुंङाव थांसि, दैखराव थांसि बेबायदिनो हाग्रायाव थांसि जोबोद जोथोन लायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जेब्ला ओ जेब्ला गथ' गथ'वा थाबायनो रोंजेनो बेबायदिनो थाबायनो रोंबाबो गथ'खौ जोङो बिमा फोरखौ बिमाफोरनि आखायावनो फ्राय थायो नालाय बेबायदिनो आखायाव हमनानै दिन्दोंनायनि निफ्राय लानानै थाबायनो फोरोंनायनिफ्राय लानानै रायदावनायनि निफ्राय लानानै बिमा माहारि बेनिनो बियो मोनसे हाबा बेखायनो जोङो बिमा माहारिखौ जोङो मान होनां गो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो राव राव सो लोंनायखौ लानानै बुङोबा जोंहा सासे मानसिया रावखौ गिबियाव बिमानिफ्रायनो सोलोंगोरो बेबायदिनो जोंङो उन्दै फोरनि राव सोलोंगोरनाय जायो बेबायदिनो जोंङो जेरै गिदिरफोरा रायजयो बेे राव नङाबाबो ओ जेरै दैखौ अ' होननानै बुंबाइ ओंखामखौ माम होननानै बुंबाइ बेबाइदिनो न बाबा माम जा न बाबा अ आ लोन बेफोरबादि होननानै जों बिमाफ्रा फोरों जेनबोयो आरो बेबायदिनो लासै लासै गथफोरा बिमानिफ्राय खोनानानै बिनि उनाव बिफानिफ्राय खोन लानानै बिनि उनाव नखरनि मानसिफोर फोरनिफ्राय खोनानानै बिनि उनाव ओ बेबायदि बिदिनो खाथि खालानि नसुंसेनि रावफोरखौ खोनानानै रावनि जौगानाय जायो आरो सासे गथनाव। बिनि उनाव जोंङो सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ बुंङोबाबो बिमानि नो गुदि सासे बिमाया बिमानाव बियो सोलोंगोरो। जोंहा बिफाफोरा जोंहा माखासे हाबा हुखा बा माखासे जिउ जिउ खुंनाइनि राहा नागेरनायाव जोंहा मुखुब जानानै थायोखाय बिमाफोरा जों हा बेबादि बिदिनो नआव बेबायदिनो आखार सिखार जेनबा गारां हांखो खौरां हांखो बेखौ फोरों बिदिनो आरो आरो बेबायदिनो ओ आखाइ फिदिंनानै होनाय बा लिरनो फोरोंनाय फोरोंजेनो आरो बिनि उनाव जेब्ला फरायसालियाव थांङो अब्ला बिमाया नआव खामानि माव से मावनानैबाबो फिसाखौ लामायाव जाहाथे जेबो माबा मोनसे उसु बिदा दाजाथों बेखौ नोजोर बोनानै जोंङो फरायसालिसिम दोनहैयो लाययो बेबायदिनो आरो मा होननानै बुङो दोनहैसै- दोनहैनानै ला बोयो लाबोनानै आरो बेफोरबायदिनो खामानियाव गोदैसोनानै थानो गोनां जायो। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफोराव जोथोन लानाय जेरै लोमजानाय साजानायफोरावबो जोथोन लानाय माबा मोनसे जायोबा, बिमानि मेगनाव मोदैखौ जोङो नुनो मोनो जाहाथे फिसाया जेबो दाजाथों आंनि फिसाया माबाफोर जाबाय नामा बेफोरखौ बिमा माहारि फोरा अनखांनायजों गावसोरो गोबां नारभास जानानै थायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि जौगानाय जोंनि देरनाय जोंनि जोथोन जोंनि रोंनाय जोंनि जौगानाय गासैबो मायाव थायो बिमा माहारिनि सायाव थायो आरो आरो बेबायदिनो जेब्ला गथ'साफोरा देरो बा जोङो बाहेरायाव गेलेथिंनो गोरों जा जायो दा बायहेरायाव ओंखारनो गोरों जायो बे समाव बिमाफोरा खोब ओ जो थोन लायोबा नोजोर होयो जाहाथे फिसाफोरा सोरजोंबा गाज्रि मानसिजों थांबाय नामा सोरबा गाज्रि मानसिजों लोगो जादों नामा ना बेफोरखौ जोबोद जोथोन लायो आरो। आरो बे बेनि अनगायैबो जोंहा उन्दै सम समाव जोङो गथ'फोरा गाव गावनि गाननाय जो जोमनाय बा माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो जोथोन लानो रोङा नङा होमबा नोंथां? बेखौ बिमाया उन्दैनि फ्राय देरजासिम गाव हारसिं जोथोन लानो रोंजासिमखौ बियो मा गस्ला लंपेन सुनानै होनाय बा आथिं आखाइ सुनानै होनाय थुखैनाय ना लोमजानाय साजानायाव जोथोन लानाय। बैफोर गासैबो हाबाखौ मावो नङा होमबा नोंथां ओ बिनिखायनो जोंङो बुंनो बुंनो थाङोबा आयजो माहारिया जोंनि थाखाय ओ सनमान होजाथाव एबा मान होजाथाव सोलोंथाइयाव लानानै जोंङो आइजो माहारि खौ गोदोनि समाव जोंङो आइजो माखारिखौ जोंङो ओ सोलोंथाइ लानायखौ जोंङो नुनो मोन नामोन बा सोलोंथाइ लानायनि खाबुआ गैयामोन नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोंङो ओ गासै बिथिंखौ नायनानै बा बिमा माहारिनि ओ हाबा हु खाबा बिसोरनि जोंङो सनमान होथावखौ नोजोर बोनानै जोंङो सोलोंथाइ बिथिङावबो आरो गुबुन गुबुन मोनथायफोरावबो जोंङो समान मोन्थाय होनायनि दाबिखौ जोंङो नुबोदों आरो सरखारफोराबो गनायबोदों जे आइजो माहारिनो ओ स समान मोनथाय होनांगौ बेबायदिनो ओ आइजो माहारिनो खाबु होनांगौ । साख्रि बाख्रि नि बेलायाव ओ बाजि जौखो ओ बाजि जौखोन्दोखौनो आइजो माहारिनो होनांगौ ओ सुबिदाखौ बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन गुबुन राहाफोरखौ बा सुबिदा फोरखौ होनो सरखाराबो ओ बजबनानै लादों नङा होमबा नों थां बेनिखायनो जोंङो बिमा माहारिखौ अननांगोन बिमा माहारियानो जोंनि आंगो नङा होमबा नोंथां? नोंथांनि बादिब्ला बिमा माहारिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ । औ नंगौ थारैनो । सैथो खोथा नोंथाङा गोबां सैथो खोथा बुंलांबाय आवगायसो सिगाङावनो । दा आंनि फंनै बुंनांगौआ बेनो दा आइजो एबा हिन्जाव माहारिनि सायाव बुङोब्ला जोंहा ओ जों बिथांमोनखौ आइजो माहारिखौ नखरनि माइनाव जों रुजुनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नों
थिग बिदिनो बिथांमोनानो जेराव गंसे नखरखौ ओ सुंथानानै एबा सलायनानै लाखियो मावनाय दांनाय बायदि रोखोमनि नखरनि ओ दानाय लुनाय ओ संनाय खावनाय बायदिसिना रोखोमनि खामानिखौ मावना ला मावलांनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे खामानिखौनो जोङो आइजो माहारिखौ गाव हारसिं मावजोबनायखौ जों नुनो मोनो खायसे खायसे थिग बेबादिनो सासे मोजां आइजोनि आखल आखुखौ बिथांमोननि ओ जा आ खल एबा गियानफोरखौ जोङो बिथांमोननि खामानि मावनायनि गेजेरजों नुनो मोनो एबा सिनायथि मोनो। दा बे रोखोमैनो जोङो ओ खायसे आयजोफोरखौ नुनो मोनो ओ गुबुन नखरनिफ्राय फैनानै एबा हा बा एबा जुलि जागोदान जाफैनानै बिथांमोना ओ रुजु रुमु संसार जाफैनायखौ जों नुनो मोनो गुबुन नखराव बा हौवानि नखराव थिग बेबादिनो रुजु रुमु संसार जालायनानै ओ बिहाव बिहुनजोखौ ओ मान होलायनानै एबा सनमान होनानै ओ बिथांमोनखौ जों संसार जाफैनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गोरोबलायनानै नखरनि मानसिफोरजों अनज्लायनानै ओ थानायखौ जों नुनो मोनो दा सासे आयजोनि मावनांगौ खामानियानो नोंथाङा ए से आगोलावनो बुंलांखाबाय जोंहा गावनि फिसाफोरखौ लेखा फरा फरायदोंना फरायाखै ओ जादोंना जायाखै मा जादों मा लोंदों ओ बिथांमोना बायदि रोखो मै जोङो ओ फिसाफोरखौ जो थोन लानाय खौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोंहा नुबावो बिथांमोना नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय गाज्रि लोगोजों लोगो जादोंना मोजां लोगोजों लोगो जादों ओ फरायसालियाव फरायहैदोंना फरायहैयाखै थांमारदोंना थांमारा ओ जादोंना जाया मा माबायदिहाय थादों बबाव गेलेदों अबाव थांदों गावनि फिसाया बेफोरखौ जो थोन लानाया सासे आइजो एबा हिनजाव माहारिनि खामानि दा थिग बे रोखोमैनो जोङो आइजो माहारिफोरखौ बेनि अनगायैबो गोबां खामानि जों मावलांनाय नुनो मोनो जेरैहाय जों नुनो मोनो ओ जों नुनो मोनो आइजो माहारिया जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो नखराव बायदि जिब जुनार फिनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ नुनो मोनबावो जेरैहाय हाथाय बाजाराव मैगं थाइगं बे फार होनाय सि जोमनि बेफार होनाय फालांगि खालामनाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद होना आबाद खालामनायजों लोगोसे ओ जों नुनो मोनो बिथांमोनखौ बायदिसिना खामानि मावलांनाय जों नुनो मोनो दा बेबादिनो जिरायना थायालासिनो जोंनि आइजो माहारि एबा बिमा माहारिया ओ खामानि मावलांनायखौ जों खामानि मावलांनायाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनो। दा जोङो अबावबा अबावबा एबा खायसे खायसे उम ओनसोल एबा जायगायाव जों नुनो मोनो हौवा थासेयावबो हौवा थासेयावबो जोङो आइजोफोरखौसो नखर सुंथानानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो जेराव बायदि बायदि बिफाव होनानै खामानि मावलांनायखौ जों नुयो दा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा आइजो माहारिया आथिखाल ओरैबादि दावगालांनो हमदों एबा जौगालांनो हमदों जों नुयो ओ जोंनि आइजो एबा हिनजाव माहारिया सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों दा जोङो ओ सोलोंथाइनि अनगायैबो हारिमु एबा हारिनि फारसे बिथिं एबा बिफाव होबोनायखौ जों नुनो मो नुनो खामानि मावलांनायखौ जेरैहाय आइ जोंनि हारिमुआव जेरैहाय जोंनि आइजो माहारियाबो एबा हिनजाव माहारिया गोबां बिफाव एबा बिहोमा होलांनायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ खन्थाइ हारिमु राव थुनलाइ ओ बायदि बायदि रोखोमनि ओ रोजाबनाय मोसानायन ओ फन सल'मा लिरनाय ओ रावखान्थि लिरनाय ओ बिजाब लिरनाय बायदि बायदिफोराव जोङो ओ हारिमुआव बिहोमा एबा बिफाव होबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो जोंहा आइजो माहारियाबो जोंनि जा थांनानै थानाय बेयाव राहायावबो गोबां खामानि एबा गोबां राहा लामा दिन्थिबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि अनगायैबो जोंहा नुबावो जोंनि खायसे खायसे गामि ओनसोलफोराव खायसे खायसे आइ आइजोफोरा ओ मोनफा मोनफा मोजां मोजां आफाद जेरैहाय लाइमोन आफाद माइनाव आफाद ओ बायदि बायदि आफाद खुलिनानै गामिखौ फोसाबनायखौ जों नुनो मोनो गामिनि गाज्रि आखु दिन्थिनाय गामिनि जा ओ मावनायनि खामानि मावनाय बेफोरखौ होबथानायखौ जों नुनो मोनो जाय आफादनि गेजेरजों आइजो माहारिफोरा गामिखौ फोसाबनाय एबा सुस्रांनाय लामायाव लायो आखाइ आखाइ एबा बिफाव होयो दा बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनबावो गामि ओनसोलाव जेरैहाय आ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय बिथांमोना बायदि रोखोमनि दाहार लानानै दाउ अमा ओ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिबांनि रांखान्थि बेलायाव रां खामायनायखौ नुनो मोनो थिग बेबदिनो न'खरनि गावनि न'खरनि ओ गथ' गथायाइनि लेखा फरायनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला न'खर सालायनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला गोबां बिहोमा होलांनायखौ जोङो आइजो माहारिखौ नुनो मोनो दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनानै गोसोआ गोजोननाय मोनो